औ औ हेल'।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
नोंथाङा ओरैनो फन्दद्रसे सम फ्रि दं नामा नोंथां।
औ दं नोंथां हायो।
दसे सम फ्रि दंबा नोंथांजों माने जोंनि माने मोनसे। बेनो फिसा पट्क लानानैहाय रायलायनो ए सावरायायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांसिम।
नंगौ औ।
माने आं रायज्लायनो सानदों नोंथांजों जे माने जिहेथु जोंनि गामि एरियायाव। थानाय सुबुंफोरा।
नंगौ।
गामि एरियायाव थानाय सुबुंफोरा माने। सुबुंफोरा बारिनिफ्राय मोननाय बा बारिनिफ्राय खानानै जानाय मैगंफोरनि। सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ नंगौ-नंगौ औ हायो नंगौ औ।
जिहेथु जोंनि फारसे बा जोंनि साइडआवहाय मोननाय। माने बारियावनो गायनानै बा। ओरैनो हाग्राफोरबायायदिनो खानानै मोननाय मैगंफोरनिनो फारसे एसे। बुंलांनोसै नामा नोंथां ना।
नंगौ नोंथां औ औ।
माने जोंनि बारियाव मोननाय होनोबाथ' गोबां नङा होमबा नै दाथ' दैज्लांबोथीर। दैज्लां बोथोरावथ' जोंना बाराद्राय बाजार। फोराव थांनोबो नै दा समफ्राबो। बांसिनानो मिलाया आरो बाजाराव बारा थांनांगौनि माने गोनांथि। खाथियानो गैया जोंनिया। माने बारिफ्रावनो ओरैबायदि मैगं मोनखायो जोंनिया माने जिहेथु संख्रि बानलु। ए थावफोरखौ माने बायोबानो। माने जोंना सलियो आरो दा गामि एरिया जितु। गोबां मैगं मोननो हायो जोंना गामियाव दा। ओरै थांख्रि खर'लानिफ्राय लानानै मैथा भिन्दि। बहल। खुमब्रा जोगोनार। थाइबें माने गोबां माने। बेफोरखौ माने बोरै जायो बा माजों माजों जायो। बेफोरखौनो एसे। फोरमायलांनोसै नोंथांनिसिम।
औ नंगौ नोंथां दे फोरमायदो। एबा।
जिहेथु जोंना। खांख्रि खरला होनोबा खांख्रि खरलाफोरखौथ' जोङो माने बोसोरै बोसोर बेफोरबायदि माने। जेरै जोङो। थाइबें बा सबायबिमाफोरखौ गायो बेफोरबायदिथ' जों गायनोनो नाङा माने।
नोंग' नोंथा।
मानि थाखाय होनोबा। खांख्रि खरलाखौ जों जेराव खनसे गायो बा बिनि बेदरा जेराव जेराव थायो। माने बे माने सम जाब्लानो बोथोर फैबानो हारसिंङै खिलिनानै माने बेयावनो हाबसुंनो खिलिफायो बेखौ जोङो माने माखासे बिदिनो
ओ मा होनो औवा बिजौफोरखौ होनानै होयोबानो माने हारसिङनो बेयावनो माल लानानै। जों बेयावनो माने फिथाइ मोनजायो आरो बेयावनो फिथाइ मोनजायो जों खांख्रि खरला होनोबाथ' जानो थाखाय बिराद मोजां। देहानि थाखायबो माखासे मोजां लानांगौ जोंना जिहेथु जोङो दा दालि जुलफोर संनानै जोङो बेखौ प्राइफोर एवनानैबो जानो मोजां गोबा गोबा हानानै। आरो बेबायदिनो जोङो अमा बेदरफोरजोंबो खावब्रै खावथाम सा खावनानै माने बिराद मोजां जानो।
आरो
आरो बेबायदिनो जोंना थाहैबाय बेबायदिनो हाग्रायावनो मोननाय मानलाग्रा जिहेथु जों बेखौ माने गाया बा नायस'ननानै बेखौहाय जेब्ला फिथाइ थायो अब्लानो नायसङो जायखौ जों होनो खायला। खायलाखौ खायलाखौबो जों गायानो जिहेतु बारि खना जेब्ला जानो लुुबैयो अब्लासो नागिरो जों खाइला माने फिथाइखौहाय आरो। जिहेतु जों नै दा दैज्लां बोथोर जोंना जेखाइ एसे हहैबानो दुब्लियाव बा जाम्फुं फिसाफ्राव जेखाइ हहैबानो ना गोरलै गोरलै मोनो बा खांख्रायफोर मोनो। जोङो माने खायलाखौहाय बाथोन जानो बिराद मोजां।
औ
माने जों बेफोरखौ नाफोरजों बाराथोन जायो आरो। आरो बेफोरबायदिनो नै दाथ' माने थास' आथिं थास' आथिंफ्राबो जोंना नाफोरजों जानो बिराद मोजां। थास' आथिंफोरखौबो जों नुनो हायो। जिहेतु आरो बहल नाफोरजों बेदरफोरजों जानो थाखाय बिराद गोथाव। जिहेतु जोंना बहलाफ मोननै रोखोमनि थायो जिहेतु आरो मोनसेखौ बुङो जोंङो जोसा बहल। जोसा बहलाथ' माने मोदोमनायजोंनो गोथाव मोनखायो आरो न'खर ओ गामिनि माखासे मानसिफोरा माने जोसा जोसा बहल सङोबा माने मिथिखायो माने मोदोमनायजोंनो माने बिराद ओरैबायदि गोथाव माने जोसा बहलफ्रा। बिदिनो थायोबा जोंना पुवाटि जिंखा जिथु थुब्रा थुब्रा थायो। आथिखालाव एसे खम जालांबाय पुवाटि जिंखाफ्रा दा बहलाबो एसे खम जालांबाय अब्लाबो दाबो जोंनिजों गामि एरियायावहाय मोननो थाङो आरो बेफोरखौहाय। माने जानो थाखाय मोजां। बेबायदिनो जोंहा दा नै खुमब्रा जालाय खुमब्रा जालायजों जोङो गोबां खुमब्रा जालायखौ जोङो बाथोनबो जायो। बा बेदरफोरजों जायो सोरबाया नाफोरजों जायो। बेबायदिनो आरो मैथा मेनाथ' जोंना मैथा होनजायो दैज्लां बोथोरावहाय। माने मैथाखौ जों नाजोंबो खांख्राय माने गोबां माने जानाय जायो आरो जों मैथाफोरखौहाय आरो मैथाया माने गायबानो जाखायो नालाय माने टेनसन गैया आरो जिहेतु मुलिनिबो गोनांथि गैया। बा बारा जथ्न'बो खालामनो नाङा मैथाखौदों जोङो। जिहेथु माने बेगरखौ सारनानै होयोबानो जों मैथाखौ इजिलि मोनजानो हायो आरो। जिहेतु बेबायदिनो जोंना सबाय बिमा थाबाय। सबाय बिमाफ्राबोथ नै दा दैज्लां बोथोरावहाय एवनानै जानो बा आलुफोरजों संनानै जानो थाखाय जोबोद मोजां। आरो जों माने गारनो हायो मैगं आरो बेफोरो। जिहेथु जोंना थाहैबाय थिथा केरेला बेफोरबो एवना जानो दालि जों जोबोद मोजां। आरो नै दा गरसि गरसिफोरबो मोननो हायो। बरसियाथ' बवहुत माने बायदि बायदि रोखोमनि बरसि दङो जिहेतु गुफ गुफुर गुफुर फिसा फिसा एसे बेगर गिदिर गिदिर बिबायदि गरसिबो मोननो थाङो जोंना। आरो दाब्ला दाब्ला रोखोमनि गरसिबो थांनो मोनो जेराव ओ बेगरा फिसा फिसा।
नोंगौ।
दाब्ला दाब्ला बिगुरखौ जानाय जायो आरो। ओ जिहेथु आरो बिदिनो गरसिया बुहुत रोखोमनि थायो। बे बादिनो गोबां माने मैगं मैलाफोर फांनो मोनो नुनो मोना आरो जों बा जानो हायो आरो जों। जोंनि गामि एरियायाव माने दिंखिया मा मामि फोरबायदि माने गौगु गोबाङैनो माने जों बुथुमनानै मोन जायो आरो बाजारफ्राव बारा थांनांगौनि गोनांथि गैया दा।
औ बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि मैगंफोर दङ होमबा आरो। हो जेरै हाग्रा हाग्रायावबो ओरैनो रज'ना थानायबो दङ दा नोंथाङा बुंगाय मा बेनानो ओरैनो रज'ना। थानाया जों जेब्ला जानो नागिरो अब्लासो जों बेखौ खानो बा खायो नङा होमबा सेेला नाम
औ औ औ केरेला अ ओ मा होनो ओह मा होनोमोनलायबेखो हाय
बे ओरैनो मारबायना थानाया सेला नामा होनदो मोन नोंथाङा।
खायला खायला खाला।
अह खायला ना औ खायलायाथ ओरैनो यजना थायो। बेखौ माबलाबा जानो ओरैनो मोनासोथायो आरोना बे जायाबा मानेया। औ बेखौनो मोननानै गोलैयो थायो बे। नै बेनि उनाव बेखौनो टाउन सोहोरफोरावहा जा दाम होनानै बायना जायो मानसिफ्रा बाद जोंनियावथ' बायना जानो नाङा। ओरैनो रज'नासो थायो बेयो।
बे बायदिनो जोंनियाव आरो हाग्रानि मैगंफोर दङ गोबां रोखोमनि जेरै आ बुथुवा फोर खुथ्रा बुथुवा बेफोरखौ थु ओरैनो खाना मोनो बारियावनो बेफोरो मेसें बोथोर फोरहा रज'यो आरो राबांसिन नङा होमबा औ आरो बि दिनो दङ जेरै जोंहा माइसुन्द्रि अन्थाइ बाजाब। बेफोरोथ' मस्ला जाहैबाय माबाया अन्थाइ बाजाबा औ बेबायदिनो जों ओंख्रि बे नोरसिं नोरसिं बिलाइ जोंबो जोङो नाखौ रदबनानै जानो गोथाव जायो आरो जिखुनु ओंख्रि फ्राव नोरसिं बिलाइ होबा मोजां मोनजायो आरोना नोंथां दालिफ्रावबो जों नोरसिं बिलाइखौ बोहोना जाजायो आरो बिदिनो जेरै जोंहा गंगार दुन्दिया गंगार दुन्दियाथ' जोंहा जि आइ टेकबो मोनबाय जोंनि हारियावहा बियो औ बेखौ जायखिसिता ओंख्रिफ्राव होना जाना हायो आरोना मोदोमो आरो। बिराद मोदोमो बे गंगार दुन्दिया आरो बेखौ ओरैनो मोंथां खुसियाफोरजोंबो गंगार दुन्दिया जोंल' जों खुसिया बेदरफोरखौ जों जाना हायो आरो। बेबायदि रुदबनानै आरो औ नंगौ। ला आरो जोंहा दङ माइसुन्द्रि होनना बुङो माइसुन्द्रिखौ नाजों नाखौ गारसननानै होबा माइसुन्द्रियावहा माने माइसुन्द्रिखौ दैयाव एसे दै होनानै ओ रदबबाय थाबा मानिया माय नाखौ गारसननो हाबा जोबोद गोथाव जायो माइसु सुन्द्रिजों आरो आ जोंहा आरो मैगं। नोंथाङाथ' मख'जोबखाबाय जोंहा बे न'आव गायनाय मैगंफोरनि मुंफोरखौ नंङा होम्बा? औ बेबायदिनो जोंहा आरो दं मैथा मैथाया गोखैबो थायो आरो गोखाबो थायो ना नंङाना? नंगौ औ आरो मैथा बांगाल दंना नोंथां बे औ बे गोजा मैथाया बै जबा फिफाङा गोजा जायोना एसे बेखौ ओ बेयाव जे फिथाइबो थायोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बे फिथाइखौबो गोखै जायोना बेयो बे फिथाइखौ जोङो ओ मोजांङै थावजों एवनानै बेहाय रद'बो आरोना माने दै ओंखारो बिनिफ्रायनो बिदै बाथोन जायो आरो जों ना फोरखौबो होलाबायना जायो मालाबा बिदि आरो। जोबोद गोथाव जायो आरोना बेयो बे ओ मैथानि बिथाइआ ओमफाय आरो बिदिनो दंङ ओ जोंहा दै जोंनि दा गोलोम बोथोरावहा हरावहानो बिबारा बारनानै फुंङाव सिरिनाय जेरै इखौ खारौ खान्दायला होनना बुंङो जोंनि ओनसोलाव। बे औ बे बिलाइ बिबारा बे बिबाराबो जोबोद गोथाव गोखा जायो एसे थेवब्लाबो जों बेहाय आ ना फोरजों रदबना जानो बा ना जों जानो एसे खारदै होनांगौ आरो बेहाय बांद्राय गोखा जायोबा जाय माने बियो जानायनिसो सायाव सोनारो आरोना जाय सुबुंङा गोखा जाना मोजां मोनो बिसोरनि थाखाय खारदैखौ होआबाबो जायो। नाथाय जाय सुबुंफोरा बांसिन गोखा जानो हाया बिथांमोना आ खारदै एसे होनानै गोखाखौ खमायनानै जायो आरो। आरो बे खार'खान्दा बिबारजों नाफामाबो जोबोद गोथाव जायो। नोंथां औ ना फामखौ आं बेबादि संदोंमोन आं मैया दाखालिसो संदोंमोन आरो ना। जेरै सिगांङावनो ओ खार'खान्दा बिबारखौ मोजां बासिनानै सुस्रानानै पियास सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर हाइजें देना लाबाय। फाय बानलु देना लाबाय देनानै जोंङो बेखौ बेजों एवबाय थायो आरोना थाव होनानै एसे फाय थाव होनायनि उनावहाय बेखौ एवखांनायनि उनाव बियो ओ माने गेब्लेलांङो गेब्लेलांबानिया बेहाय नाफामखौ होनांगौ। नाफामजों मोजांङै एसे एवबावदो एवनायनि उनावहा जोंङो दै होनानै गोदौ होनांगौ आरो फाय उनावहाय खारदै एसे हरजायो आरो जुदि जायफ्रा गोखा जानो मोजां मोना
औ
बांद्राय गोखा जानो। औ खारदैखौ एसे हरबाय हराबाबो जायो हरबाय ओमफ्राय हरनानै उनाव गोदौ होबाय फ्राय फोरानबाय आरो ओमफ्राय फोराननाय बिराद गोथाव जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ, ओमफ्राय बिनो आरो दं जोंहा दिंखिया मैगं फोरखौथ' जों बायनोनो नांङा बानलु एसे थांनानै खाबानो मोनो नंङा होमबा? औ नंगौ नोंहा समा जाबाय नोंथां, बिदिबा जों दोनथ'नोसै।
औ औ दोनथ'नोसै नोंथां औ